हेलौ नोथां हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
आं नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ नोंथांजों आं बर'नि मैथाजों ना ओंख्रि संनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोनना नोंथां औ औ मैथाजों ना ओंख्रि संनो थाखाय गिबियावनो जों जोङो ओंख्रि जानो लाबोनाय नाखौ मोजाङै सायनानै सुग्रोनानै लानाय जायो
औ नंगौ
आरोबाव मैथा मैगं खौ खानानै मोजां सायना सुनानै लानो नांगौ। खोनाबायना नोंथां उम बेनि उनाव ओंख्रि दोआव होसना एवनो हायो
औ
एवनाय समाव एसे खारै होनानै एरग्लिनो नांगौ।
औ
जेबोला मैथाया रेबनानै गेब्लेयो बे समाव जखानि दै होनानै
औ
खौ ब्लाव ब्लाव सुनानै गोदौ होनो नांगौ नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
ओंख्रिया ग्लब ग्लब औ ओंख्रिया ग्लब ग्लब गोदौब्ला सिगाङावनो सायाव सायना सुनानै लानाय नाखौ औ ज्लब ज्लब होसननानै गोदौहोनो नांगौ नंगौ ना औ संख्रि होनो नांगौ
औ
बेजों लोगोसे फानलु, मस्ला, दुन्दिया, सामब्राम होलायनाङा आरो ना औ बांद्राय गोखै जाजानो गियोब्ला खारैखौ एसे बुरजा होनो नांगौ। नाथाय बांद्राय होयोब्ला मदला जायो आरो ना
औ नंगौ
खायफा खायफा न'खराव नाखौ थावजों एवनानैबो होस'नो
औ नंगौ।
औ जेखि जादोआ बे मैथा मैगंङा बर' हारिनि दैज्लांनि मैगंनि राजा नंगौ ना?
उम नंगौ नोंथां।
औ दैज्लां बोथोराव ना मोनोब्ला मैथाखौल' रायखांङो।
औ
बे ओंख्रिया बर' हारिनि खहाब गोनां ओंख्रि।
औ औ नंगौ नों थां
औ बे ओंख्रिजों ओंखाम जायोब्ला बर'आ खब'नै बारा ओंखाम जानो हायो।
नोंगौ।
औ बर' हारिया गोखै ओंख्रिखौबो जोबोर आंगोनिबो आंगो मोजां मोनो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ नाया बर'फोरनि जोबोर मोजां जाग्रा खाजा।
औ औ नंगौ नोंथां।
बोथोर नायै बोथोर बर'फोरा नानि थावनायखौ लायो।
औ
औ गोरि नास्राय बेंसि फिथिख्रि खावै सिंगि मागुर थ'था गोरि नास्राय बारलि सुल रौ कात्ला खुसिया बामि ना बेफोरखौ दैज्लांङाव मोनोना जोङो?
औ नंगौ नोंथां मोनो।
औ बेफोर नाफोरा फाद्र' आसिन दाननिफ्राय गोबां मेजेम जायो। आरो बे समाव गोबां बिबांनि ना मोनो। नंगौ ना?
औ नंगौ नोंथां।
औ आसिन दानाव ना ओंखारनाय समाव जे सारनानै गोबां ना मोनो। आरो खाथि आघन दानाव जाम्फै दानगारनाय समाव लाख'नो हायि नाबो मोनो आरो।
औ नों
औ बेफोर नाफोरखौ बर'फोरा जोबोर गोथावै संनानै जायो।
औ
औ जाथ्र'नो हायि फोराननानै गोसोखांब्ला जानो बोराय खबायाव सोनानै दोनो। नंगौना नोंथां औ। खायफाया नाफामबो देयो नाफोरखौ।
औ
ना गोरानखौ नोरसिं होनानै बिदैबो फुदुंनानै ओंख्रि जायो। नंगौना नोंथां?
नोंगौ
औ बर'फोरा बहाबा बहा हाबा थांनायाव रोंसार गोनां माने औ रोंगौथि गोनां दैज्लांनि जोबनाय फारसे एबा जाम फै दानगारोब्ला बिलो जाम्फैनि दैयाव दैया रानलाङोब्ला जेखाइ, खबाय, मुसारि, जे आरिजों जाय जेरै- हागौ बयबो खौसेयै ना हमो। नंगौना नोंथां?
गौ
आरो बर'फोरा गावसोरनो जेखाइ, खबाइ बानायनानै फल' बानायनानै गावसोरनो दैमा एबा बिलोफोराव ना हमनानै जायो।
औ
औ, ना हमनायाबो बर' हारिमुनि मोनसे बाहागो। नंगौना नोंथां?
नंगौ
गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला बर'फोरा संसार जाबोनो रोंदों अब्लानिफ्रायनो बर'फोरा नाहा मैहा थांनानै, मैहुर खालामनानै गावसोरनि जानाय आदारखौ गावसोरनो बुथुमनानै लायोमोन।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो बर'फोरा दै-दैमा एबा बिलोफोराव साम', खांख्राइ, गांजेमा, सिंखावरि बेफोरखौबो हमो
औ
औ, खांख्रा-खांख्राइजों खांख्राइजों मैथाखौबो बर'फोरा संनानै जायो।
औ औ
औ बे-बेबायदिनो ना दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय बा माइ फु नाय समाव बर' फोरा ना बाथोन, गांजेमा बाथोन बेफोरखौ देनानै लांनानै दुब्लियाव ओंखाम जाहैनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नोंथां नोंनि बुंनाया सैथोआनो होनबा आं दा बे मैथा ओंख्रि संनायनि बागै आंबो एसे बुंनो हागोन बायदि ना ओ जेरैबायदि नोंथाङा जेरैबायदि मैथा ओंख्रि सं नो नि बागै जोङो मैथाजों बोथिसे बाराय एबा एसे ओंखाम बाराखौनो जों खहाबनायखौ नुनो मोनो जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ मैथाखौ जों संनो थाखाय सिगाङावनो जोङो माखासे नाफोरनि थाखाय जों जगार लाग्रोनांगौ जायो जाय नाफोरखौ जोङो गोबां हाखर-हाला, बिलोफोरनिफ्राय जोङो गुरना लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ जोङो औ मिलौहाब खामनो थाखाय जोङो मैथाजों संनाय जायो। मैथा खौबो जों बेफोरबायदिनो खानानै सायनानै मोजाङै सुना लायो मानसिफोरा गावसिनि बे मै फथ ओख्रिखौ बांसिनै एबा मिलौदो खालामनो थाखाय जोङो माखासे नाफोरखौ सोरबा सोरबा खारो होनानै जोङो माखासे नाफोरखौ एवफ्रानायखौ जों नुनो मोनो होनबासो बिनि बिजानुखौ फोरा खारो होननानै खाय खायफा मानसिफोरा बांसिनानो बेफोरबायदि ना गोथां मायबा मायबिफोरखौ होनायखौ जोङो होसननायखौ खायफाखौ जों मुगैनाय नु मोनो जायनि थाखाय बिसोरो एक्सारना फ्राय एवफ्रामगोरनानै लानानै हाल्दै मस्लाफोर होनानै एवफ्रामना लानायखौ नुनानै उनाव जा मैथा सायनानै सुनानै दं दोननाय दंमोन बेखौ जों बेबोबाय थागौ होनायखौ नुनो मोनो बिनि उनाव बेखौ एसे खोबहाब खोबाब एरै एरै एसे एग्लिनानै जेब्ला बियो मोजाङै रेबलांगोन गेब्लेगोन अब्ला बेखौ दै होनानै जों जोङो गोदौ होनाय जायो बे गोदौ होनानै जोङो बे नाखौ उनाव दसे गोबाव थानानै बेगनि गोदौनायाव जोङो बे नाखौ होनाय जायो बेफोरबायदिनो नाया जेसेबांनो बेसेबांनो ओंख्रिया गोदौगोन एसेबांनो जोङो मैथा ओंख्रिखो एसे नायफा नायफा नायबाय थायो आरो खायफा खायबा बुंनाय बाराद्राय मैथा ओंख्रिखौ एरबाय थायोब्ला बे ओंख्रिया फास्ला जायो एबा मोजां थावनाय जाया होननानै गोबांखौनो खोनानो मोनदों जायनि थाखाय थाखाय खायफा खायफा मानसि सोरा बेखौ बाराद्राय खोबहाबनायबो नुवा आरो बाराद्राय एरनायखौ मोन आरो बेफोरबायदिनो जेब्ला गोबावसिम जोङो गोबावसिम संनानै जेब्ला मैथा ओंख्रिया नाजों संनानै मोजां जागोन अब्ला जों बेखौ जानायखौ नुनो मोनो मैथा ओंख्रि जोङो ना बेखौ गोबां रोखोमनि होयो गिदिर फि फिसा मावा एबा कमलखाट बेफोरबायदि गिदिर गिदिर नाखौबो जों होनाय नुनो मोनो। जायनि थाखाय ना गिदिर बेफोरखौ जोङो इफोरबायदि जानला मला होसावनायखौ जों नुनो मोना। जेरैबायदि नोंथांनि सिगाङाव आं बुंदों। खायफा खायफा मानसिफोरा गोथां मैगं फोरखौ बेदि बेफोरबायदिखौ होनायखौ मुगैयो। एबा बिजननिफोर खारैखाय मुगैनाय फैयो होननानै मैथा ओंख्रिखौ बेफोरबायदिनो संनाय जायो। आरो बे मैथा ओंख्रिखौ ओ दैज्लां बोथोराव बांसिन मानसिफोरनाव जोङो नुनो मोनो। मानो ना दैज्लांनि ना गोरलै मावाफोर ओंखारनायजों बेफोरबायदि मैथा गोरलैजों संनाय जानायखौ जोबोद गोथाव होननानै जों बुंनो हायो। आरो नोंथाङा बेफोरबायदि मै थानि मैथाजों ना संनायनि ओंख्रिनि बागै एसे मोजांसिनै मिथियो नामा आङो आंनि सिङाव फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां औ जों ओ बांसिनै जेनेबा मैथाजों ना ओंख्रि संनायाव जोङो ना फिसाजों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो बर'फोरनि गेजेराव। जेरै मावा फिथिक ख्रि नास राय बालाबोथिया बेफोरजों जों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो। माने बेफोर ओ बेफोर ना फिसा फिसाजों जायोब्ला साद गोनांसिन बा थावसिननाय मोनो होननानै जों मोनथिनो मोननाय जायो।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो नाफोरखौ आरो ना गोरान ना गोरानफोरजोंबो जायो मैथाखौ जेनेबा दैज्लाङाव मोननाय नाफोरखौ फोराननानै लानाय जायो आरो।
औ नंगौ
ओं नोंथाङा दिनै ओंख्रिनि सोमोन्दै जा बिबुंथि होबाय बेनि थाखाय नों नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। दा जों दिनैनि मैथाजों ना ओंख्रि संनायनि फारसे बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन।
नोंथां
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां साबायखर थाबाय औ दे।